औ खोनादों ओ बिदिब्ला जोङो दायो टपिकखौ लानि ओ दावबायनाय बा ओ बिदिनो जायगा जायगा बेरायनाय बिनि सायाव सावरायनो आरो
औ औ जायो दे जायो नों खोन्थानो‌ हा नों मायाव मायाव औ दे
औ ओ नोंथांङा औ ओ दावबायनाय होनोब्ला थ जोंना बयबो दावबायनानै मोजां मोनखायो जिहेतु ओ गुबुन गुबुन जायग गाफोरखौ नायनानै मोजां मोनो ओ बिदिनो नोंथांङा दासिम बबे बबे जायगायाव बेरायख खो बा नायखो एसे फोरमायहरदो दे
औ औ आंथ माने बारा बाहेर गोजानाव थांङाखै गोआ माने आसामनि सिङावनो बेरायदों आरो जेरै ओ जेरै माबायाव ओया ओ तेजपुराव थांनो मोनबाय तेजपुराव पार्क दङ जे अग्निगर अग्निगर पाहार दङ ना मोनसे बेयाव थांबाय ओमफ्राय आरो चित्रलेखा पार्कआव थांदों बेनिनो ओमफ्राय आबे कक्राझारनि बे सरलपारा दैमाया
औ
औ बेवहबो थांनो मोनदों ओमफाय गौर रां दैैमा
औ
अ बेफोराव बेरायनो मोनदों आरो ओमफाय आरो गुवाहाटियाव बे साइन साइन्स मिउजियामाव थांनो मोनदों ओमफ्राय ओमफ्राय आरो बे आसामनि बाहेरायाव होनोबा शिलंआव थांनो मोनदों आरो मेघालयानि शिलंआव बे थांनो मोनदों ओमफ्राय मोजाङानो आरो जेराव जेराव बेरायदों आङो मोजांखौनो मोन्दों जायगाफोरालाय। औ ओमफ्राय नों मायाव मायाव बेरायदों खोन्थानो हागोन नामा?
औ ओरैनोथ' आङो आसामनि माखासे गोबां ओ जायगाफोरावथ' बिदिनो बेरायनाय जाबाय ओ गुवाहाटीनि गोबां जायगाफोरखौनो नायनाय जाबाय आरो ओ बिनि अनगायैबो ओं गुवाहाटीयावथ' गोबां जायगाफोर दङ बिदिनो ओ कामाख्या फोर आरो बालााजि कामाख्या बसिस्ट मन्दिर आरो ओ उमानन्द बिनिफ्राय ओ आथिखालाव माने गोबां फिसा फिसा पार्कफोरबो ओंखारबाय बेफोराव माने गोबां गिदिंबाय आरो ओ बिनि अनगायैबो ओम तेजपुराव चित्रलेखा पार्कआव गिदिंबाय। आरो माने अग्निगढ़ आरो पदमफुख्रि बेफोराव माने आरो माने तेजपुरावबो गोबां गिदिंबाय आरो आङो बेनिफ्राय
औ
ओ बिदि माखासे जायगाफोराव गिदिंबाय ओ बिनिफ्राय आसामनि अनगायैबो आङो ओ शिलंफोरावबो गिदिंनाय जाबाय अरुनाचल शिलं बिदिफ्राव माने गिदिंहैनाय जाबाय आरो
औ औ मारै नांदों खोन्थानो हागोन नामा बेरायनानै माने जायगाफोर अबे जायगायाव थांना बांसिन मोजां नांदों नोङो?
औ ओ ओरैनोथ' आङो शिलं ओ शिलंआव थांनानैबो जोबोर मोजां ओ मोनदों जेनेबा बिसोरनि जायगाफोरा जोंनि बायदि माने बारहावाखौ एसे आलादा बायदि मोनो आरो जेनेबा बा बिसोरनिया बिफां लाइफांफोर आरो थान्दा जायगा बेफोरबायदि बेरायनानै ओ जोबोद मोजां मोनो। जोङो बेयावहाय माबा मोनसे टेनसनाव थानानै बा बायदिसिना बिदि दुंहाव थासारिनिफ्राय थांनानै जोंनियाथ' बिदि गुवाहाटीफ्राव गोबां बारहावाया गुदुं। बिनिफ्राय ओ शिलंफोर। माने माइन्दफोरखौ फ्रेस मोनो आरो। ओ बिनिफ्राय बिसोर नि जायगानि ओ मावनाय दांनाय कालसार बायदिफोरखौ नायनानै ओ गोबां सोलोंनोबो खाबु मोनो आरो जोबोद मोजां मोनो आरो आङो।
औ।
ओ नोंथाङा जायगा गिदिंनानै। माबायदि मोनो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ आंबो मोजां खौनो मोनो माने बिदि आंथ' माने ओरै देरनानै बांसिन बेरायनो मोनाखैना गोदो माने आंना बेरायनाया ओरै जायो। कुलनिफ्राय दालाय मायोबा एक्सकारसन लाङो ना क्लास नाइन टेन इफोरबायदियाव। ओइट फोरनिफ्रायनो बेयावसो थां थांनो मोनदों आरोना लोगोफोरजों। आरो फोरोंगिरिफोर फोरोंगिरि फोरबो थांफायोमोन जोंजों इदिनो। स्कुल निफ्राय लाङोनालाय। आरो स' बारा माने बिदि माबानो मोनाखै आरो ना जोङो जास्त थाङोमोन आरो कपिफोराव लिरना लाबोनांगौ जायोमोन आ रो बुस्थुफोरखौ मा मा। दोङो बेयाव। ओ सोर राजाया मा खालाम अग्निगराव थांनायखौथ' बुंनो हागोन आङो माने सोर राजानि मोन इयो बान राजा माबानि बानायनाय सोर सोर मा दंमोन बेफोरखौ गासै माने मा मा जाथाय जानायमोन बे जायगायाव खौ लिरना लाबोनाय आरो जास्ट माने ख पि खालामनाय इदि टाइप जाबाय र'। ओमफ्राय चित्रलेखा पार्कावबो बेयाव मोनसे मेप दङमोन नामाथाय। बेनि बागै बेयाव औ बेयाव। थानाय मानसिफोरा बेखौ माने सावरायदोंमोन आरो बे खौ जोङो नटस खालामनानै लाना फैनांदों बिदि। मोजाङानो नांदों आरो। जायगाखौलाय माने उन्दैयाव थांदोंमोन दा बारा मोजाङै गोसोआव गैला थेवबाबो मोजाङानोमोन आरो जायगायालाय।
औ ओ जोंनिया जायगा गिदिंनाय। होनोब्लाथ' जायगा गिदिंनायजों लोगोसे माने गो बां बाहेरा सुबुंफोर। बो बाहेरनि गोबां सुबुं फोरबो लोगो मोनो आरो बै जायगानि माने बिसोर माबाय दि थायो जायो बिसोर गाननाय जोमनाय गोबां माने सोलोंनानै लानो हायो आरो जायगा गिदिंनायनि गेजेरजोंबो ओ खोमाजों खो खोनानायनिफ्राय माने गाव मेगनजों नायनानै ओ नुनाय बेफोरखौ माने बांसिन गोसोआवबो थायो ओ बेजों लोगोसे माने जोङो गोबां ओ बिजाबफोराव माखासे खोथा बाथ्राफोर ओ फरायनो मोनो बेफोरखौ माने जोङो नायनो गोसो जानानै थायो नालाय ओ बेफोरखौ माने ओ मेगनजों नुसिनोब्ला माने गोसोआव बांसिन थायो आरो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि दि ओ अग्निगराव नायनो थांबाय, बान राजानि ओ उसा उखा अनिरद्दनि माने गोबां खोथाफोर बाथ्राफोर बेखौ जोङो बिजाबावबो फरायनो मोनखाबाय थायो जिहेटु ओ बेखौ बिजाबाव फरायनो मोननायजों लोगोसे ओ मोग थाङाव थांनानै नाहैयोब्ला, खाथियाव नाहैयोब्ला जेरै बेयाव हरि हर दावहा जानाय बायदिसिना बेफोरनि गोबां दा अन्थाइजों दानखनानै दोननाय माखासे ओ मुरतिफोर बि बिदि दङ बेफोर खौ नायनानै जेने जों औ माने बांसिन गोसोआव थायो आ रो ओ जारिमिनारि जायगाफोर खौ नायनानै माने मोजां मोनो आरो।
औ
बेनिफाय नोंथाङा आरो बबे बबे जायगाखौ माने नायनो गोसो जाबावनानै दङ ओरैनो
आंथ मेने मेरला जायगा माने नायनो गोसो जाना दङ आरो जेरै आङो जोंनि अबे खाथिनि कान्ट्रि भुटान भुटानावबो थांनो गोसो दं। दा थांफेरनो मोनाखै आरो बेयाव फ्राय उर अरुणाचल प्रदेशआवबो थांनो गोसो दं बेयावबो थांनो मोना खै माने उनफोराव थांगोन होननानै सानना प्लेनिं बानायना दङ आरो माने उनाव सानसे मोनबा इदिनो थांगोन सानदों आरो माने मबाइलफोराव नुबाय थायोना मानसिफोरखौ बेरायनाय ओ जागाफोरखोबो समायना समायना नुथारो। दोन हेनाब। ओमफ्राय दे आङो सरलपारा सरलपारायाव थांनो मोनदोंना नोंथाङा?
ओ आं थांफेरनाय जायाखै बेयाव।
बेयावबो आं थांखांबाय ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो बे जायगाया एकदम पिसफुलथार माने थान्दा थान्दानो ओमफ्राय दैमाबो दङ ना दैमानि दैयाबो मोजाङै बोहैलाङोना। थान्दा थान्दा बरिया नाङो आरो बेयाव। थांनानै नानौ पिकनिक जानो। थाङो मानसि फ्रा ओ-बिदिनो लोगो मोनलायो रायलायलायनो हायो आरो ओमाय भुटान भुटान बरदारखौबो नुहुरो नालाय बेनिफ्राय।
औ
दिनो आरो बेया ओमफ्राय नोंथाङा अरुस अरुणाचलाव थांनानै नों मारै मोनदोंमोन खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ ओ- आङो अरुणाचलाव थांनानैबो जोबोद मोजां मोनदों जे ओ-बयबो मिथि। दायो अरुणाचला मोनसे गुसु जायगा बेयावहाय थांनानै। ओ- जोंनि आरो। बिसोरनिखौ नायोब्ला माने ओ-गरम बोथोरनि समाव बिसोरनियाव थांनो गोसो जायो आरो। गुसु नो। ओ- थांनानै। ओ- बिसोरनि हाजो ओनसोलावहाय बिथांमोनहा माबोरैहाय ओ- जिउ खुङो बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाया माबायदि ओ- बेफोरखौ नायनानै गोब गोबां सोलोंनोबो हायो आरो जायगाफोरखौ। नायनानै मोजां नाङो। ओ बिथांमोननि। ओ-हाजो ओनसोलाव माने बिथांमोना गोबां खस्थ खालामनानै खामानि मावनानै जायो जेरै जोंथ' हायैनो ओनसोलावसो थानाय नालाय। बिथांमोननि खामानि मावनाय। खौ नुनानै माबा मोन गोसो आव माबा मोन से एक्सपरिमे-ओ-एक्सपिरियेन्सबो माने मोनो आरो बिदि अ बिथांमोना हाजो जायगायाव थानानैबो एफा मोजाङै बिदि मावनानै जानो हायो अब्ला जों माने हायेन ओनसोलाव थानानै बिनिफ्राय बांसिन ओ- गोबां मावनो थाखाय जोंना खाबु दङ जोंबो बे। बेफोरबायदि मावनो हागोन माथो बिदि माने माखासे गोबां सोलोंनो हानाय माने ओ- गोसोआ थुलुंगाखाङो आरो जोंबो बिदि मावनो हागोन बेफोरबायदि। ओ- बेजों लोगोसेनो दायो जोङो माखासे ओ- जायगाफोराव बेरायनो थांबावनायनि लोगोफोरजों ओ-माने प्लेनिं खालामगासिनो दङ आरो जाथवाखै आरो। ओ- जोङो दायो। नागालेण्डआव थानाय ओ- जुग बकभेलियाव थांनायनि प्लेनिं खालामगासिनो दङ। बेयावहायबो मोनसे हाजो। जायगा जिहेथु बेयाव माने ट्रेकिं खालामनाय जायो नालाय बेयाव थांनानै ओ माने नायहैनो सानदों आरो ओरैनोथ मबाइलफोरावसो नुबाय थादों खाथियाव थांनानै नुहैनाय जायाखै
औ औ
औ बिदि हाजो जायगा फोरावबो ओ ट्रेकिं खालामब्लाबो माने देहानि थाखायबो मोजां जायो होननानै आं सानो आरो जोंहा थ देहाया एक्सारसाइसफोरनिबो गोनांथि जायो नालाय बेयाव ओ। थाबायनाय बा गिदिंनायनि गेजेर जोंनो माने देहाफोराबो स्ट्रं जायो होननानै आं सानो आरो। ओ नोंथाङा मा सानो बेफोरनिस? सोमोन्दै।
औ आंबो सानो इदिनो ओ आंबो बिदि हाजो माने गाखोना मोनफ्लांबायना बे कपिलि दैमा होननाय दङ'ना गुवाहाटियाव। कपिलि गर भाङा गर भाङा हाजोखौ खोनादों? आब'आ? औ औ। बे बेयाव थांदोंमोन ना ओमफ्राय आङो बेयाव माने फार्स्ट टाइम गाखोदों आरो बेयाव
औ
जेब्ला जों गाखो थाङो ना माने ट्रेकिं खालामनाय टाइप थांबाय ना बै जेब्ला एकदम सानि परसनखौ मो सौहैबाय होमबानिया माने गावनि मोदोमानो रेजें मोन-मोनलाङो आरो ना इमान खस्थ' खालामनानै दावबायना थांबाय ना। स बेयाव। गोलोमनायजों मानायजों जों एक माने मोनसे अजन जाना थायोना गावनि माने बडिया। बेखौ माने बेयाव दावबायखांनानै ओ फैनायाव माने एकदम रेजें मोनदों आरो ना गावखौनो। माने ए एक्सारसाइस खालामनाय टाइप जाबाय आरो ना बेयो। बिदि थाबायनाय जों मानायजों माने ओ माने स्रां मोनबाय आरो ना बिदि जाहैबाय आरो ओमफ्राय
ओ जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला बे टपिकखौ बेयाव ओ बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबथ नोसै नामा जोंना? औ
औ जायो दे औ जायो ना नोंथांङा दान हरद।